हेलौ।
हेलौ।
खोनादोंना? औ।
अ खोनादोंना? अ गोजोन फुंबिलिनि अ गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय हा।
औ नोंनिसिम बो।
मा खालामदों नोंथाङा दा?
आङो दायो ओरैनो दंथ'यो।
ओं माबोरै बोथोरफोरा?
मोजाङानो औ।
ए अखा सान्दुं गैथ'आ दा?
ओहो बेलासि जाबाय दाथ'
अ अ बेलासि जाबाय नङा होमबा? खोमसि जाबाय होमबा जोंनिखि दा?
औ।
उम। दा आंनाव नोंनाव मोननैसो कुइसन सोंनोसै हा।
औ जागोन दे।
उम। जोंनि बर हारिमुनि माने आयदानि बागै आङो मोननैसो सोंनि
औ
जोंनि बर हारिमुनि आयदायाव
औ
नों माबे मोनसेखौ मोजां मोनो जेनेबा सल खननाय मोसानाय आरो एक्टिंनि लोगोआव?
आंथ' मोसाग्राबो मानसि नालाय मोसानायखौनो मोज मोजां मोनो
मोसानायखौ बांसिन मोजां मोनो होमबा? ओ आरैनो मेथाइफोर रोजाब बायाखै जेरावबो?
ओ बिदि हारसिङै रोजाबनाय बिदि जायाखै। ओ जमायाव रोजाब फेरबाय।
ओ आरो एक्टिंआव
हो एक एक्टिं खालाम फेराखै दासिमहालागै
खालाम फेराखै ना?
ओहो
आ अब्ला जोंनि बर एक्ट्रिसफोरनि गेजेराव नों सोरनि मोसानायखौ साबसिन मोजां मोनो होनबा?
आङो जोङो आब हेलेनानि मोसा मोसानायखौ आं मोजां मोनो। बिनि एक्टिं खालामनायखौ मोजां मोजां मोनो।
हेलिनानिखौ न? आ हेलेनानि सिनायथि होनो हागोन नामा? हेलेनाया बहानि?
औ बेखौथ आं मिथिला
औ मिथियाना?
ओहो
ओमफ्राय ओरैनो एक्टरफोरनि गेजेराव मोसानायखौ सोरनिखौ साबसिन मोजां मोनो? एक्टिं आरो मोसानायाव औ
आङो दासिमहालागै एक्टरफोरनि मोसानायखौ सासेनिखौबो मोजां मोननाय बिदि मोजां मोननाय इदि मोनाखै आङो माने आंनि नोजोराव आरो ओरैनोथ मोजांखौनो मोसायो
औ औ औ। अब्ला। एक्टिंनि मोसानायनि गेजेराव माने नोंनियाव एसे माबा जाना दं होनबा नङा होमबा?
उम।
अब्लाथ नों फिलिमफोरबो नायो नङा होमबा?
नायो नायनायालाय।
अब्ला सोरनिखौ आरो बे फिल्माव जेनेबा सोरनिखौ नों सा साबसिन मोजां मोनो जेनेबा एक्टरफोरनि गेजेराव।
एक्टरफोरखौ ना औ आं लिंसारनि मोजां मोनो एटिं खालामखौ।
मोनो आरो ना? गाबनाय मिनिनाय मोसानायफोरखौ ओ। नोंथाङा दा आंनो मोननैसो। डाइरेक्ट फोरनि मुं बुंनो हागोन नामा? जेनेबा।
डाइरेक्टर ना औ जोंहा आदा ओ। सा सोरांसार।
औ
सोरांसार नार्जारिमोन नामा बेना। औ ओमफ्राय। रजनि रजनि मेदामनिखौ आं मोजां मोनो। डाइरेक्टर डाइरेक्ट खामनायखौ औ।
सोर नि स्टरि स्क्रिप राइटार लिरनायखौ बांसिन मोजां मोनो बर फिल्माव?
औ अ आङो बिनिफारसे ओम बारा एसां। मिथिया ओंखायनो निमाहा हागोन।
ओ। डाइरेक्टरफोरनिखौ माने स्टरि राइटारफोरनिखौ मिथिथवा होमबा?
ओहो।
अ।
ओरैनो आङो जांख्रिथायनि थैसामखौ बिराद मोजां मोनदों आर ना।
अ जोंहा सार पंकस लाहारिनिखौ मोजां मोनदों नङा होमबा?
औ औ औ।
दङ जोंहा माने डाइरेक्टर राइटार लिरग्राफोरा।
औ
जोंहा आबरिया दं। फंकस लाहारि दं। प्रबिन गयारि दं आरो गोजोन बर' होननाय दङ माबा नि परिनि जेराव ओ प्रबिन बर' मैथाखौथ सिनायो
औ औ सिनायो आरो
बेह जों बांसिन लायो बेनो गोजोन गोजोन बरनि राइटार स्टरिखौ गाव डाइरेक्सन खालामो।
औ
ओ गोबां दङ जोंनि माबायावबो ओ
आदाखौबो सोंनो हागोन नामा आं मोननैसो?
हा
आदाया सोरनि माने फिलिम बानायायनाय खौ डाइरेक्ट खालामनायखौ मोजां मोनो
ओ आंथ' दा मोजां बे सोंथिखौ सोंनायनि थाखाय गोजोननाय मोनदों आं नों सि दानिया आं बांसिन जोंनि जेनेबा समाजजों गोरोबफ्लैनायाय समाज समाजों मिलायना बा माने बांसिन स्टरि लिरो।
औ
ओ बेयो जाहैबाय ओ ओह सिमोन सापरिनि मा ओहोम जोंहा गोजोन बर' गोजोन बर' साराबो माने बेखौ लिरो बांसिन। ओमफ्राय बे खौ डाइरेक्सन होयो जोंहा बे प्रबिन बर' मैथा होननाया अ बे डाइरेक होयो बिनि गासै फिलिमफोरखौनो आं मोजां मोनो माने समाजजों गोरोबफ्लेनायखौ बानायो बियो
औ
जेराव ओ मोनबेसे भिडिअ बानायबोखौ बियो गोबां खालामबोबाय
औ
आरनाइ बेफोरबायदि औ
ओं
आरनाइ लाबोदों आरो गोबां दङ बिनि दाउखा बायदिसिना बेफोर गासिबो माने समाज जोंनो गोरोबनाय आरो इनि सावथुना ओंखायनो बिनिखौ मोजां मोनो ओमफ्राय जोंहा बे माबाया मा होनो पंकस लाहारिया बे आरो हारिनि थाखाय बानायो हारिनि जौगानायनि थाखाय बियो गोदोनि जालांनाय जारिमिनफोरखौ दिन्थिना होयो आरो बेयो हेल हेलौ